औ नोंथां
अ अ खनाार न
खोनादों ना औ खोनादों दे आङो
अ अ हो
मा खालामगासिनो दङ
आङो दङ ओरैनो
औ होमबा जोङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनोसै
औ औ आयदाया मामोनबा
ओ आयदायानो जाबाय हान्थामेलानि राहा दानि हान्थामेलानि राहा आरो गोदोनि हान्था मेलानि राहा बेनि सायाव आरो
औ औ
दा हान्था मेलानि राहा होननानै बुंबाथ' जोङो ओ हान्थामेला खालामनाय जेबायदि बायदिसिना फाननो लांनाय मानाय बेफोरखौ बुंजायो नङा होमबा
औ औ
मा मा मैगं थाइगं फाननो हायो बा मा मा रोखोमनि फाननाय जोंनि जायगायाव मोनो बेफोर नि ओ जिथुबा खाबु बे खाबुखौनो जों हान्थामेलानि राहा होनना बुङो नङा होमबा
औ
दा बेनि बागै नोंथाङा एसे बुंना होग्रोलाय
अ अ ओ हान्था मेलानि राहायाथ' जेनेबा जोङो गोदो गोदायनिखौ नायोब्ला दानि नायोब्ला माने गोबां फारागखौ नुनो मोनो गोदोनि गोदोनियाथ' जेनेबा बिदि हान्था मेलानि राहा जेबो गैयामोन आरो ना गोदो जोङो अबावबा थांनोब्लाबो जोङो थाबाय थाबायसो थाङोमोन लामाफ्राबोथ' बिदि मोजां नङामोन ओमफ्राय जेबो गारि गुरा गैयामोन बा जोङो बाजारफोराव थांनोबाबो ओ थाबायनासो थाङोमोन बा मैगं थाइगं बिदि फानहैनोबाबो माने जोङो थाबायनानैसो थाङोमोन आरोना जेरावबो बांसिन खिन्थु दानिया माने ओ जोङो नुयो माने लामाफोराबो मोजां जाबाय ओमफ्राय जोंनि ओंखायनो हान्था मेलानि राहायाबो जेनेबा गारिफोराबो एभेलेबेल जाबाय आरो दा नांगौ बायदि ओमफ्राय जोङो दा ओ ओम ओ जोंनि माबा रांखान्थिनि बिथिङाव जोङो नायोबा जेनेबा हान्था मेलानि राहानि थाखायनो जोंनि ओ हान्था ओ रांखान्थियाव माने जौगादों होननानै बुंनो हायो आरो ना
नंगौ
ओ मानो होनोबा जों जोंनि हान्था मेलानि राहाया मोजां जानायनि थाखायसो जों दा माने गुबुन गुबुन रायजोफोराव बा गुबुन गुबुन हादोरफोरजोंबो जोङो माने खायसे बुस्थुखौ जेनेबा जोंनि जोंनि रायजोआव गैयै जोंनि हादराव गैयै बुस्थुखौ जों गुबुननिफ्राय लाबोनो हादों गुबुन गुबुननियाव गै-गैयिखौ जोंनिफ्राय बिसोर लांनो हादों माने बिदि सोलाय सोल' खालामनो खालामनो हादों आरोना जोंनि बे हान्था मेला राहानि मोजां जानायनि थाखायसो जों जोंनो नांगौ बायदि गारि मोनो माने लामाफोरा मोजां जाब जाबाय दा गोसोबायदि ओ माबायदि गारिफोरा खारनो हायो माने गोसो बायदि आरोना लामाफोरा बिराद गिदिर गिदिर जाबाय मोजां जाबाय ओमफ्राय गारिफोरा माने आमदानि जाबाय आरोना ओ नोङो माबायदि गारि नांगौ बेबायदिनो गारि मोनो ओमफ्राय बे बिदियावनो माने ओ जोंनि ओ थांलाय फैलायो मोजां जाबाय आरोना मानसिफ्रा माने थांलाय फैलाय खालामनो सुबिदा सुबिदाया मोजां जाबाय आरो
औ
गुबुन गुबुन हादोरफोरजों गुबुन गुबुन हादोरफोरजों जोङो ओ माबा खालामनो थाखाय बिजनेस खालामनो थाखायबो माने मोजां जाबाय आरो ना ओ बेफोरनि अनगायैबो जोङो दा जों स्कुल कलेजाव थांनो थाखायबो माने जोंनि हान्था हान्थामेला राहाया गोबां मोजां जाबाय आरो आगोलथ' जोङो स्कुल कलेजफ्रावबो थाबायनासो थाङोमोन दानिया माने मोजाङै ओ गारिदो माने थांनो हायो आरोना औ ओमफ्राय ओ बेबायदिनो आरो जोंनिया उम खायसे ओ आं सिगाङावनो बुं बोखाबाय जेनेबा गुबुन गुबुन जोंनि हादराव गैयै बुस्थुफोरखौ जों जेनेबा गुबुन हादोरनि फाय लाबोनाय बिदिनो ओ खायसे ओ मैगं थाइगंफोरा जोंनियावथ' खायसे बुस्थुआ जायाना जेनेबा बैफोर मैगं थाइगंखौ जोङो गुबुन हादोरनिफ्राय लाबोनांगौ जायो बेफोरखौ जोङो माने ओ मा माब्लाबा ओ जाहाजफोरनि गेजेरजोंबो जोङो दैनि ओ हान्था मेला राहा होननानै बुंगोन जेनेबा बे जाहाजनि गेजेरजोंबो जोङो लाबोयो ओ बिदिनो जोङो अ उरां जाहाज ना मा होनगोन बेखो अख्रां जाहाज ना उरां जाहाज बेनि बेजों बेफोरजोंबो जोङो लाबोयो बुस्थुफोरखौ बा जों खायसे मेडिसिनसफोरा जोंनाव थाया जा जायखौ जोंनियाव दिहुना बैफोरखौ जों माने गुबुन ओ रायजोफोरनि फ्राय लाबोनांगौ जायो बेफोरखौ जों माने गोरलैयैनो माने हान्था मेला राहाया मोजां जानायनि थाखाय ओ लाबोनो हायो आरोना गोरलैयैनो बेफोरखौ माने जों दानिया गोरलैयैनो मोननो हानाय जाबाय आरो बैफोर माने जुदि ओ जोंनि हान्था मेला राहाया दा दिनै बायदि ओ ओ देभलप जायामोनबा बा दिनैनि बायदि मोजां जायामोनबा जोङो बैफोरखौ माने जोङो ओ लाबलाय लांलाय लाबोलाय खालामनो हानाय नङामोन आरोना गोबां गोओ बोसोर बोसोर नांगौमोन बिदि थांलाय फैलाय खालामनो थाखायबो जोङो बा दा-दावबायनायावबो जों गोरलै जाबाय ओ हान्थामेला राहा मोजां जानायनि थाखायनो जोङो दावबायनोबो हासै जोंथ' आगोल दावबायनो होनबाबो जों गुबुन हादोरफ्रावथ' मालाबाबो थांनो होनबाबो थांनो हायामोन बेबायदि गोबां बोसोर बोसोरनि उनावसो जों मोनहैयोमोन दावबायोब्लाबो माने जोङो ओ जेनेबा ओ दावबाय आगोलनि दावबायनाया माबायदिमोन जोङो मोनसे जायगाखौ गारनानै डाइरेक्ट बै जायगायाव दावबायनोबाथाय नोङो बै जायगायावनो थाहैखानांगोन नों पारमानेन्टलि बेबायदिसो जायोना खिन्थु दानियाथ' जोङो ओ सानसे साननैयावनो जों गुबुन हादरावबो थांनानै फैफिननो हायो बै जोंनि ओ उरां जाहाजफोर थानायनि थाखायनो बा जाहाजफोर ओ माने गोबां बाय हान्थामेला राहानि थाखायनो आरोना जोङो गोरलै गुबुन गुबुन हादराव दावबायनो हायो। गुबुन गुबुन हादराव माने गोसो बायदि ओ दसेनो थांब्रबनानैबो फैनो हायो जोङो खायसे बिजनेसफोरनि खामानिफोरनि थाखाय बा खायसे ओ अफिसनि खामानि बेनि थाखाय बेबायदि माने ओ जोंनि हान्था मेला मोजां जानायनि थाखाय खायनो बेबायदि जोङो थांलाय फैलाय खालामनो हादों आरो ना। माने बांसिन बांसिन बुस्थुआनो जोंनि हान्था मेला राहा मोजां जानायनि थाखाय जोंनि आ माबाया आदा डेभलप जादों होननानै आं सानो आरोना बांसिनानो अ उम बिदिनो गोबां दङ ओ होमबा नोंथाङा एसे बुंदो
दा हान्था मेलानि राहानि बागै नोंथाङा जोबोद मोजाङैनो बुंनानै होलांबाय नोंगौ दानि समाव हान था मेलानि राहाया गोबोद गोरलै जोबोद गोरलै जानानै फैबाय गोदो जों मोन हान्था मेला खालामनाय समाव गोदो जिब जुनार बायदिफोरखौ बायदिसिना माल माथा रोगानाय मानायफ्राव बाहायोमोन जेरैबायदि जोङो हाथायाव बायदिसिना मैगं लांनो गोनांब्ला जोङो। गराइ गारि मोस सौ गारि बेफोरखौ बाहायोमोन बिनि अनगायै जोङो थेला बायदिसिनाफोरखौ बाहायोमोन गोदो।
ओं।
आरो साइकेल बेफोरखौ बाहायोमोन गोदो हान्थाम मेलानि समाव दा बेफोर बैफोर गोदोनि समावहाय जोबोद खस्थ' जानानै फैयोमोन आरो मालाबा समाव गराइ गारि लाङोब्लाबो जोंहा बे गराइ गारिनि साखाया पाम गोनां नालाय बे मालाबा समाव गाज्रि जानानै होयोब्ला लामा ससेयाव हाया हाया बिदि बिनो माने ओरै
औ औ।
दा बेफोरबायदि जेंनाफोरखौ जों गोदो नुनो मोनोमोन नाथाय दाथ' जोबोद गोरलै जानानै फैबाय नङा होमबा नोथां?
औ औ औ खोनादों।
दा नोंथाङा बुंलांखाबाय जेरैबायदि लामा बायदिसिना लामाफोरा दाना मोजां जानायनि थाखाय हान्थामेला खालामनो जोबोद मोज मोजां होननानै गोदोथ' गोबां बेफोरबायदि जोंनिया लामा एरियाफ्राबो जोबोद गाज्रिमोन हाग्रा बंग्रा बायदिसिनानि गेजेरजों थांनांगौ जायोमोन। लोगोसे लामाफोराबो साफा नङामोन अबेबा लामाफोरा मा जायोमोन फलथा बायदिसिना गोथौ बेफोरबायदि जानानै होयोमोन आरो मालाबा समाव मोसौ गारिनि बा गराइ गारिनि साखाफोरा हाबनानै माने नांथालाबायना थायोमोन आरो।
औ।
हेल' खादोंना नोंथां?
अ' अ खोनादों।
ओमफ्राय बेबायदि जानायनि थाखाय माने गोदो जोबोद खस्थ' जानानै फैयोमोन आरो दाथ' लामाफोरा पाख्कानि जाजोब जोब्बाय जेरैबो पाक्का जाजोब्बाय अब्लाबो खायसे खायसे हान्थामेलानि जिथुबा थांनाय लामा बेफोर लामाफ्रा एसेबां मानि मोजां जायाखै होननानै बुंजायो आरो अब बबेबा समावहाय जेरैबायादि माल माथा लांग्रा गारिफ्राहाय खस्थ' जानांगौ जायो आरो। दाबो माने बबेबा बेफोरबायदि जायगाफोर दङ' जेरावहाय माने मोजां डेभलप नङा मोजां डेभेलप जायाखै हाथाय बाजारफोराबो माने बारा मोजां मोजां जायाखै बेफोरबादि जें-जेंनाफोरखौ नुयो आरो। दा नोंथाङा बुंलांबाय गोजान गोजान हादरफोरजों माने बायदिसिना सिना हान्थामेला खालामनो जोबोद मोजां जानानै फैबाय होननानै बुंदों नोंगौ नोंथां। दानि दिनावहाय टेक्न'ल'जि जुग बायदिनि जानायनि थाखाय गोनोखो बायदिसिना मेसिन बायदिसिना सिना दिहुननायनि थाखायनो दिनै बेफोर गोरलै जानानै फैबाय आरो। गोदो हान्था मेलानि समावहायथ' मिथिनागौ नङा होनबा नोंथां खोनादोंना?
औ खोनादों।
नाथाय दानि दिनाव माने टेक्न'लजि जेरैबायदि मबाइल फन बायदिसिना जेंना जानायनि थाखायनो मा जाबाय ओ जेनेबा माबा मोनसे बिजनेस खालामनोबा हान्था मेलानि समावहाय जेब्ला जों गारि मथरजों थांबाय माबा मोनसे जेंनाफोर जायोबा दाना माबा मोनसे समावनो जोङो गावनि मबाइल बायदिसिनाफोर जों जेंनाफोरखौ नायहरनो हानाय जाबाय आरो।
औ औ गौ औ नंगौ।
दा नोंथाङा हायोबा आरोबाव बुंनाहोबावलाय एसे।
औ औ औ बिदिनो जेनेबा जोङो दा हान्था मेलानि राहाया ओ नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो दा माने ओ टेक्नलजिनि जौगानायनि थाखायनो जों बांसिन माने जौगानाया जादों होननानै बुंनो हायो आरोना जोंनि ओ जिबायदि जोंनि टेक्न'लजिया जौगादों ओ बिदिनो माने जोंनि हान्था मेला राहायाबो जौगादों आरोना गो माने गोजान गोजान लामा थांनायावनो जा जों दावबायनायावनो जा बा जोंनि ओ बिजनेस फोर खालामनायनि थाखायनो माने गोबां मोजां जानानै फैदों आरो बास फरायसाफोरनि थाखायबो मा बा जोंनि दैलि लाइफआव जोङो ओ खायसे खामानिफोर मावनो खायसे जाय थांनांगौ जायो बा बिदि माने गोबां खामानि थायो मानसिफ बेफोरनि थाखाय माने जोङो थांलाय फैलाय खालामनायनि ओ जोंनि बे हान्था मेला राहाया मोजां जानायनि थाखायनो जों माने गासैबो खामानिखौनो जोङो गोरलैयै मावनो हादों आरोना ओ जोङो माबा मोनसे खामानिखौ जोङो थांनो खामानिखौ माव मावनोबाथाय गोबाव लायोमोन जाय खौ जोङो दा बेखौ माने जोङो हान्थामेला राहा मोजां जानायनि थाखायनो माने सानसेयावनो थांना फैनानै माने ओ सानसेयावनो माने मावफुंनो हायो आरो ना जोङो गोसो बायदिनो थांनानै माने दिनैनो थांनानै दिनैनो फैफिननो हायो बा खामानिखौ मावनानै जों फैफिननो हायो। बेबायदि माने ओ राहा जानानै फैदों आरो ओ
दाना आरो मबाइल बायदिसिना औ नोंथां मबाइल बायदिसिना ओंखारनि थाखाय माने सापस सोरबा सासे बायगिरि मानसिजों माने खौरां लानो गोनां जायोब्लाथाय हथादनो माने आंनाव बेफोरबायदि माबा मैगं थाइगं बा बाय बायदिसिना दङ होननानै माने बुंनानै जगाजग खालामलायनो हायो आरो दानि दिनाव नङा होमबा बायलाय फानलाय खालामनायावबो औ गोरलै जानानै फैबाय आरो
औ औ बेफोर मबाइलफोरनि जौगानायनि थाखायनोथ' बांसिन माने जोङो बुस्थुफोरखौ माने गोरलैयैनो मोननो हानाय जाबाय दा मबाइल जोनो जेनेबा बे सासेनाव सोंहरो औ औ अनलाइननि जुगाव
खालामनो हानाय बायनो हानाय मुं ओंखारबाय
बायनो हानाय बेफोरबो जाबाय बेफोर बेफोरनो आरो माने गोबां दावगाबाय आरोना दा दिनैसिम औ औ बिदिनो गोबां दङ आरो बुंबाथाय माने बुंनानै फोजोबनो हाया आरोना
नंगौ नोंथां
औ
दा नोंथाङा अनलाइन एप्स बेफोरबायदि मोनथियोना हान्था मेला जेनेबा जेराव बाजार खालामनो हागोन
अ अ अनलाइनथ' गोबां दङ दानिया माने ओ ओ जोंनि बर'फोरनिबो गोबां अनलाइन माबा मोननो थाङो आरोना दं नाफोरनि बा ओ जायखि जाया जिफोरनि माने गोबां बिदि मोनस
ओ फ्लिपकार्टखौ बुंजायो आरो नोंथां।
अ फ्लिपकार्टथ' औ गोबां दङ माने ओ जहा बर'फोरनिबो दङ आरो ना। दानिया मोननो थाङो औ हाथाय मोननो थाङो बर'फोरनि औ औ मोननो हायो ओमफ्राय फ्लिपकार्ट बिदिनो दङ मिस'